नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङो नोंथां
ओ नोंथां आंथ' नै जिरायना दं एसे सम ओरैनो बार जाबाय दं नोंथां आङो
अ आंबो मोनानि जानायखौ जानानै बिदिनो बाहेरायावहाय जिरायग्लांनानै दं आरो ना नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांनि दासान्दि देहाया थिगैनो दंना नोंथां
औ दङ नोंथां इसोर होनायाव दङ हो नोंथांहाबो मोजाङैनो दङ आसा खालामो आंबो
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं मानो होनबा दानाथ' बांद्राय गोलोम बो थोराबो बांद्रायदों नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय बांसिनानो माने बेमार आजार जानायखौबो नुनो मोनदों आरो मान मानसिफोरनियाव माने लोमजानाय बायदिसिना सानाय बेफोरखौ साजानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो माने दा बेफोरबायदियाव नोंथांमोना जाहाथे जानाङा बेखौ खौ आं नोंथांनो आसा मिजिंथिबाय आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां
बेनो आसार दा नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ
ओ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राफोर मिथिनानै लानो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो
गै आङो नोंथांनिसिम माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो आसा खालामदों आरोना नोंथां नोंथां फोरमायनानै होनो हागोन आंनो दे
औ हागोन नोंथां हागोन ओ दे बिदिब्ला आङो बुंनोसै नोंथां
औ संखला रेडि नोंथाङा
औ ओ दाथ' जेनेबा गोजां बोथोर गोलोम बोथोर नङा होमबा नोंथां बोथा माने रोखोमनि दं दा जोङो बेखौनो रायज्लायनोसैे गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर दाथ' जोंनाव दा सोलिबाय थादों गोलोम बोथोर दा बेयाव दा गोलोम बोथोराव जोंनाबो आजिखालि ओ आथिखालाव माने बांद्राय गरमखौ जों नुनो मोनगासिनो माने
औ नोंथां औ औ
दा बिदिनो अखा बांखाफोराबो बिराद खम आगोलावथ' बिदि नङामोन बोथोरफोरा नङामोन नोंथां आगोलावथ' सिगांनि आगोलनि समफोराव जोंथ' जोबोर अखा जुब जुब हानाय बा सान्दुंफोर दुंनि बा दिदोमदोम बोथोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन दिदोमै थानाय बोथोरखौ जेराव अखायाबो एसे मोजाङैबो हायोमोन एसे आरामसे बोथोराबो सान्दुंआ खम जायोमोन जेरै औ दाथ' बांद्राय सान्दुं गोसा जायो औ बिदिनो गरमाबो बांगासिनो दं बेफोरो जाहोना गारि मथर बांद्राय जानाय आरो कल कारखानायाफोरा बांद्राय जानायनि जाहोनाव जानो हमदोंना नोंथां
नंगौ नंगौ
दा बारहावा गुबुंले जानाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि थासारियाबो सोलायलांफानो हमफालाङो नङा होनबा नोंथां औ बोथोराबो सोलायलाङो माने जायखौ जोङो बुहुम नांथाय ओ ग्लबेल वारमिं बेफोरबायदि जानायनि जाहोनाव जोंनि जिथु क्लाइमेक्स थायो बेफोरो गोबां ओ सोलायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
ओ गरम बोथोर थ' दा मा बुंनो नोंथां ओ गोबां मानसिफोरा बेफोरबायदि गरम बोथोरावनो बैसो गोनां सुबुंफोरा प्रेसार ब्रेइन स्ट्रक्स बायदिसिना हार्ट एटेक बेफोरबायदि जानो हमो आरो नङा होमबा नों थां मानो होनबा थोरानो ओ माब्लाबा गरम मालाबा थान्दा बिदि जानो हायो। ओमफ्राय अखायाबो दसेनो हाब्रबलाबायो दा बेफोरनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों आरो। दा बेफोरो जाहोनानो जाहैबाय ओ गोबां बिदिनो गारि मथर ओंखारनाय बा उखुन्दै ओंखारनाय ओ कारखानायाबो बांनो हमबाय दा बेफोरनि बे थाखायनो गरमाबो बांद्राय जादों।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बिदिनो गोलोम बोथोराव जों मा बुंनो गोलोमथारावथ' ओ गासैबो माइ आबाद मावो गासैबो खे थि खालामनानै जायो नङा होमबा नोंथां? आबाद मावनानै जायो ना औ औ दा गोलोम बोथोराव मानो होनबा एसे एनला अखा हानाय थ' जोङो आगोलाव बांसिन नुयोमोन दानाथ' बांद्राय बिदि हानायखौ जों नुवाखै। थेवबो गोलोम बोथोराव माने अखा हाब्लाथाय जोंनि खिथु बिफां लाइफां बेफोरो ओ मोजांसिन जायो आरो ना होमबा नोंथां। हो जेरै गय गय फिथाइफोरा बांङो थायनो मोजां जायो बिदि बोथोराव बा जेनेबा फाथै फाथै बिफां बेफोरबो बांसिन फाथै बिलाइफोरा रज'नो हमो। दा बेफोरखौ बेफोरजोंनो जोङो ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा रां आरजिनानै सोलिनाय थायो नङा होमबा नोंथां? गय फिथाइ फाननानैनो बा फाथै बिलाइ फाननानैनो गासैबोथ' बिदिनो सोलिना थायो। दा बेफोरखौ जोङो गोजां बोथोराव नुनो मोना। गोजां बोथोराव ओ खालि ओ गोजां बोथोरावबो दानिया आलादा जायो। गोजां बोथोराबो गोजांनाया बाराद्राय माने नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
गोजांनायाबो बांद्राय जानो हमलायबाय।
औ औ
दा गोजां बोथोरावबो गोजांनाया बांद्राय दा ओ बिदिनो ओ ओ बेमार आजार जाबाथाय थाब हामनो नागिरा गोजां बोथोरनि जाहोनाव औ जेनेबा नों नोंथांनि आइथिङावनो मोनसे गारि जाबाय गोजां बोथोराव थाब राननो नागिरा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
ग्र' गोलोम बोथोराव मायबा मोनसे गारिफोर जाबाथाय बे थाब रानो मानोना बेफोर ओ ओ आरो सान्दुं आरो बिदिनो ओ मा होनो जोंनि गरम दुंथनि थाखायनो बेयो थाबसिन राननो गोनां जायो आरो माने हारसिं हारसिङैनो रानलाङो दा बायदिसिना बेमार आजारफोर जाबाथाय गोलोम बोथोराव ओ एसे थाबबो हामनो नागिरा गोलोम बोथोराव बांद्राय ओ बेमार आजाराबो जानो नागिरो गोजां बोथोराव आरो गगा मोननाय लोमजानाय बेबो जायो बांसिनानो। दा बेफोराव जेनेबा गोजां बोथोर हाबनाय लोगो लोगोनो ओ सुबुंफोरा ओ गरमनिफ्राय थान्दा मोननो हायो नालाय बे होनायनि जा होननाव ओ लोमजानाया बांद्राय जायो नङा होनबा नोंथां? दा नोंथाङा बो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? जे गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोरनि फारागथिया मा बेखौ।
औ औ हागोन दे नोंथां हागोन बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां। जोोथ' दायो बे मा होनो मानोना। गोलोम बोथोर आरो ना दैज्लां बोथोर होनो आरोना नोंथां दा जोङो बांसिन। बांसिन दैज्लां बोथोरावहाय मा खेथि मावनाय जायो होनोबा जोङो माइ गायो आरोना नोंथां। बे माइ गायनायावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बाहागोफोर। थायो माइ खेथि मावोब्ला दैज्लां बोथोरावहाय औ जोङो फार्स्टआवहाय। अखाखौ नेयो
औ।
अखा हायोब्ला जोङो माइखौहाय जोङो जोलै मा मा होनो गायनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोनो। दैयाव सोमनायनि उनावहाय जेब्ला बियो गाजा बेदनो गाजा बेरनोब्ला जोङो बेखौ जेनेबा फोबाय फोनायनि उनावहाय जों जोङो बेखौ एसे देरनोब्ला जोङो बेखौहाय फुबाय। फुनायनि उनावहाय जोङो नंगौ नंगौ नोंथां नगौ बेखौ। फुनायनि उनावहाय जोङो हाफोरखौ हालेवनानै लाबाय मै होनानै लाबाय। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मावबाय आरोना नोंथां गायबाय आरो ना।
औ नोंथां औ औ।
औ गोलोम बोथोराव जोङो बांसिन अखा हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ना नोंथां दैज्लां बोथोरावहाय औ बेजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव जोो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोर नुनो मोनो जेरैहाय खान्थाल, थाइजौ
औ औ औ औ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
खान्थाल खान्थाल थाइजौ नुबाय ओरै आरो लिसु थाइबाय। औ औ आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय फिथाइ-सामथाय। फोर लथख'फोर थाबाय आरोबाव मा होनदों बेखौहाय औ औ औ। बेबायदिनो आरोोना नोंथां आरो जोङो। आरो खेथियाव मावो जाहैबाय दुमबा जुखाम। जुखाम मावो आरो खुसेरफोर मावो खुसेरफोरखौ जोङो मा माव मावनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो बेफोरखौ खुसेर गायनानै जोङो सिनिफोर मोनो गोदै बुस्थु थु सिनि सिनि आरो। बे खुसेरखौ जोङो मा होनो बिदै खालामनानैबो लोंनो हायो। गोदै बुस्थु आराम देहानि थाखाय नांगौ औ। आरो जुखाम गायनायनि गायोब्ला जोङो जुखामखौ जोङो फिथाइ मोनो। फिथाइखौ जोङो मा होनो मोनसे फेक्टरिफोराव होयोब्ला बेखौ उननि समफोराव जोङो बाहायहैनो हायो आरोना नोंथां औ।
दाथ बिदिनो औ नोंथां औ। औ दे नोंथाङा बुंग्रोदो दे नोंथां औ नोंथां।
नोंथाङाथ बुंदोंमोन दहैहाय गोलोम बोथोर। बोथोरनि गोलोम बोथोराव जोंहा मा होनो सानदुं दुंनाय डिग्रि सेलसियास फ्रा बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय नोंथां बे थारैनो नंथारगौ बाथ्रा। जोंहा गारि भहरा। गारि गुरा बांबाय सुबुं अनजिमा बांबाय बिफां लाइफांफोरखौ सुबुंफोरा। थाग्रा खुलि खालामनो थाखाय दामफायबाय
औ औ नंगौ।
नि थाखाय जोङो जोंहा मा होनो आबहावानि थासारिया एसे सोलाय हमबाय आरोना नोंथांनाय सुनाय औनाय सुनाया एसे पार्कखौ जोङो दा नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां सिगांनि समावहाय थिगमोन बां बारा गरमबो जायामोन आरो बारा गुसुबो जायामोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
औ बेबायदिनो थासारिफ्रा सोलायनो हमबाय मानसिनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिफांफोराबो बायनो हमबाय आरो अखा हानायफोरनि समफोरा एसे सोलायनो हमबाय नांगौ समावहाय हानांगौ थिग हाला जेब्ला अखानि गोनांथि जायोमोनबो अखा हाना होला
औ नंगौ नोंथां
आरो बेफोरनि थाखायनो जोंहा मोजां आबादफोर मावनांगौब्लाबो जोंहा मोजां आबादफोरखौ जोङो नुनो मोनला मोजां आबादफोरा जोंहा जाला बेबायदिनो आरोबाव गोजां बोथोराव जोङो नायदोलाय बेराफारसेथिं जोंहा गोजांनाया बारानिफ्राय बारा जायो जाबोनो हमदों आरो ना बोसोरफ्रोमबो जोंहा बोथोरा सोलायबोनो हमदों आरोना औ औ औ गोजाङै बारा गोजाङैफ्रा जोंहा बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंहा बेफोरबायदि स गोलोम बोथोराव नायोब्ला सान्दुंनि थाखाय दुंनायनि थाखाय गोबां रोखोमनि बेमारफोर सोमजिनो हम नोंथां नंगौना नङा नोंथां औ गोबां रोखोमनि बेमारफोर आरजिनो सोमजिनायजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि गोदान गोदान मुलि फोर दिहुनांगौनि गोनांथि जादों औ नोंदों बेबायदिनो जोंहा बोथोरा सोलायलांनो हमबाय आरो ना मा होनो गरम बोथोर आरो गोल गोजां बोथोरनि फारागखौ जोङो दा नुनो मोनबोगासिनो दङ आरोना बारानिफ्राय बारा सोलायबोबाय आरोना नोंथाङाबो बिदिब्ला आंनो आरोबाव
औ हागोन हागोन हागोन नोंथां हागोन दा जेनेबा बिदिनो बे सोलायनायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बिफां-लाइफां बिफांखौ बांसिन गायनांगोन नङा होमा नोंथां औ दा सुबुं मानसि सुबुंफोराथ' बांगासिनो दा न' बां खौबो गोबां नुयो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दा बिफां लाइफांखौबो दानफायो बांसिनानो बे दानफायदों होनब्ला जेनेबा आंनि साननाय बायदिब्ला आरोना नोंथां जेनेबा फांसे बिफां दानफायदोंबा नोंथाङा दसथा बिफां दान गाय नङा होमबा
थानांगौ
औ नोंथाङा जेनेबा फांसे बिफां दानफायोब्ला बेनि जोहै नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां दसथाल' नङा जेसेबां हायो एसेबां बिफां गायनांगौ आरो दा फांसे गेदेर बिफांखौ दाननाय लोगो लोगोनो जोंनि मिथिंगायारिनि थाखाय जोंनि बेसेन बां जोंहा बेसेबां सोलायनाय फैयो बेखौ जों थ' नुनो मोनखायो बिफां फांसे दाननाया माने जोंनो जोंनि बेसेबांबा खहा जानाय मानो होनबा जों बिथांनि थाखाय जोङो अक्सिजेनखौ मोनो नङा नोंथां दा बिफां-लाइफां ङानो गोबां कार्बन डाइ अक्साइड गाज्रि बारहावाफोरखौ बोनानै लायो। दा बेफोर गैयाबाथाय जोंनि देहायावबो गोबां बेराम सोमजिगोन बिदिनो बिफां गैयाबानो जोङो ओ थैनाय बायदिनो थैनायखौनो सानना लादो आरोना नोंथां जेनेबा बिफां गैयाबा जों गा गासैबो सुबुं मानसियानो थानाय नङा। सुबुं अनजिमायानो अक्सिजेननि खमिजों थैनो हमगोन औ औ औ नोंथां नंगौ नंगौ। थारैनो आदसा नोंथां जोंनाथ' समावो सौफैबाय नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा खोथाखौबो मिथिबाय नों थाङाथ' गोबां मोजां मोजां खोथा बुंलांदो आंनि गोसोआवबो बिराद मोजां हाबदों नोंथांनि बुंनाया।
अ अ नोंथांनि बुंनायफोरखौबो आङो बिराद मोजाङै। खोनासंदों आरो मोजाङै बिजिरनो हादों आरो गोसोआव लानो हादों। नोंथांनि बुंनायफोरा दिगदाद बिलु गोनां मोनसे बेसेन गोसा खोथाफोरखौ नोंथाङा बुंनानै थांबाय ओ बेफोरबायदि नोआ नोंथाङा आंनो मोनथिनो मोननै बाथ्राफोरखौ बिजिदनानै
औ नोंथां औ थारैनो नोंथां ओ बिदिब्ला नों थांजों जोंनि बे रायलायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना नोंथां। औ नोंथां दे नोंथांनिसिम आंबा गोजोननाय जासिहरबाय नोंथाङाबो मोजाङै था नोंथां नं-नंगा नङा नोंथां? औ नोंथां दे बिदिब्लालाय नोंथां ना औ दे नोंथां।